औ।
मा खामदो नोंथां?
नै बेरायदोंसोमोन नोंथां।
आ मा ओंख्रि जानाय?
ओंख्रियाथ' आलुजों लायसोमोन।
ए
जोंना माबासो दालिजों स सयाबिन ओमफ्रायो ना एवन ओं।
गासिबो दंजोबो
ओं गासिबो दंजोबो। ओमफाय मोजां ना खबरा नोंथां?
खबराथ आहा दा साननैसो मोजाङानो सोलिगासिनो दैज्लांनि खामानि मावनाय दुब्लियाव हाल जा मावनाय बिदिनो आलि खोनाय सोलिगासि नै दा
आ आ आ दे दे। जोंनाबो हालेवनाया हालेवबाय ओमफायो माने अखा हायाखै जोंनिखैजाय इखायनो माइ गायनाय जाथवाखै। खोथ-खोथियाखौबो दै सारनासो फोनानै दोनदों । ओं नोंथांमोननि गायबाय माय खौ
जोंथिंबो गायबाय खायसे सोरबा सोरबा गायजोब्बाय सोरनाबा गायथवाखै माखासेना दंगआ दै फैयैनि गायनो मोनाखै ओमफाय खायसे मटरनिफ्राय मेसिनजों दै लगायनानै गायगासिनो ।
अ अखा हाखै नामा होमबा नोंसिनिथिं? नोंथांमोननि थिंजायबो
खम हादों देग्लाय । जोंथिंजाय माइ गायनायनिस उम सुबिदा जाला साफातसो गायजोबसिगोन मानसिफोरा ।
अ जोंनिखैथ सानदुंसे दुंगासिनो अखा हानायनि माबायानो गैया माथो ।
उं अखाया बिराद खम हादों देग्लाय ।
ओ बै नोंथाङा दानि साफात गाय दों होनदों मोनना? औ आं इनि सोमोन्दै एसे सोंनि नोंथांनाव
अ दे हायो सोंबानो जाबाय ।
आ दे जेमबा नोंसिनिखै सापातखौ बेसे बुरजा मानसिफ्रा गायगोन?
सापातखौथ' जों गामियाव बांसिनानो दा गामियाव हानद्रेडआव सिक्सटि पारसेन्टसो बांसिनानो सापात गायो । सापातजोंनो माबा गावनि लाइफखौ माबालांगासिनो मानसिफोरा दैदेनलांगासिनो। बिदिनो दा माइ या थ' जों गामियाव जालानो होनजायो दैनि थाखाय । ओंखायनो दा मानसिफ्रा साफ फाद गायलागासिनो बिदिनो सिनफ खरसेयाव थिन बिगा सोरबा सारि बिघा सोरबा फास बिघा बिदिनो गायलाजोब्बाय आरोना ।
औ औ औ। ओमफाय जेनेबा बे साफातखौ गायनो थाखाय मा मा खालामनांगौ? माबोरै गायनाय जायो बे सापातफोरखौ?
सापात गायनायनि नेमाथ थ' बिराद एसे गोलावानो फार्स्टआवहाय जों दुब्लि माइ गायग्रा हाखौ थ' सापात माइ गायग्रा हायावसो सापात गायो नालाय। बेखौ पासावहाय टेक टरफोरजों स्लिम खालामनानै लाग्रोनांगौ फोसाबनांगौ। ओमफाय फोसाबखांनानै जुदि हाया समान नङाबाथाय बेखौ समान खालामजोबनांगौ आरो हाखौ। ओमफ्रायो खालाम खांना जिं जिङावहाय हाखर जावनांगौ दै थांनो थाखाय। जाहाथे दुब्लि दब्लायनि बे सब फाद दब्लायनि सोरगिदिं जिं जिङाव आलि हाखर जावजोब नांगौ। दै थांनो ओमफाय बेखौ जावखांनानै जै हाया गुरै जाबाय अख अखानि दै । गोग्लैनानै साब मोजां जाबाथाय सापात फुलि अर्दार खालामनांसिगोन आरो । बबावहाय साफाद बानायो बेयाव थांनानै साफाद फुलिखौ लानानै फैसिनानै उनाव बिदिनो हाजिराफोर लिंनानै गायनां सिगोन गेन साफोर । ग । लाइन बाय लाइन बिदिनो सुयै सुयै । बेसे डिसटेन्स थायो । एसेबां गोजान सुय सुयै गायनांगौ आरो बिदिनो गायो सापादखौ । देरजासिम बिराद थाल लानां बो जायो आरो।
औ ओमफ्रायायो जेनेबा बे सापातखौथ' बायनासो लाबोन नांगौ नालाय फुलिखौहाय। बाय बे फुलिफोराव माने बेसेबांसो लायो जेनेबा फांसेफोराव?
फुलिया सिगांहाय थाइबा आदताका फोरावनो मोनोमोन दा बिस थाखासो जागोन खोमा फांसेयाव। दाम।
अ अ अ अ होनबा होनबाथ' दा गोगोम दामबारि माथो जोंनि गैजाय गैया गैनाया साफात माने जोंनिखै हायाहाय गोथौ ना माने अखा ह
औ।
हाया गोथौ दै जायगा नालाय जोंनिखि फ्राय माइ इसो गायजोबो माइनि अनगा जेबो गैया। गोरान खेथिथ' जाखाथारा जोंनिख।
नैसि द माइया साबसिन जायो खोमा आंनिबा।
औ जोंनिखि माइआ साबसिन जायो दैमोन दै अखा हाबा। एबार माने देग्लाय अखा गैयाना। बेनि थाखाय नेनांगासिनो आरो थेवब्लाबो उनाव हाबाथाय मोजां जागोन माइआ।
उम जाम्फैफोर गैया नामा?
ओ जोंनि खाथियावथ' जाम्फैथ' गैया ओहो।
अ अखानि दैजोंनो गायजोबो आरो ना होमबा।
ओं अखानि दैजों ओमफ्राय दा अखा हायाखै नालाय माबा उम मटर मटर सारनानै मथरनि दै सारनानै माने सोरबा सोरबा खोथिया फोनानै लाबाय आरो।
औ।
दाथ' आर ना दामाने था थ'दों आरो जेनेबा ओमफ्राय बेवहाय आमथिसुवा बायबाथाय जुदि अखा हायोबाथाय डाइरेक्ट गायखासिगोन आरो दा रेडि जानानै लाजोबखाबाय माने।
औ। जोंनाबो खोथिया फोखाजोबबाय गामियाव। माखासेया।
होनोमबाथ' नोंथांमोनखि बारा जायाखोमा माइया।
औ खम खम जायो जोंनिथिं बेसेबां जाया होनजायो आरो। ओंखायनो सापात जोंहाबो खालामगासि निफ्राय साफात गायनो सानदों‌।
जोंहानाबो बोरि हा दंमोन मोनसे ओमफ्रायो बेवहाय सा फात गायबा मोजां जागोन ना गय गायबा मोजां जागोन इदि
औ गय गाय गय गायबाबो मो जां गया बोसोराव खेबसेल मोनो मोननाया बेनो गयना ओमफ्राय साफाताव एसे मोनबाय थानाय जायोना। आरो आबदल लानांगौआ साफादाव बांसिन जायो। थाल लानो नांगौ मुलि सारनांगौ हासार होनांगौ बिराद बांसिन जायो सापातआव खामानिया गययावबाथाय गायनानै दोनबानो जाबाय आरो औ साहाफातआव बि बिदिनो मासै मास मुलि सारबाय थानांगौ। जायो होबाय थानो हासार होनांगौ। जायो साफात बिजौ ओंखारनायनि एम्फौ जायैनि बिदिनो बिराद आफादाव एसे खामानिया बांसिन जायो औ
साहापादा बेसेबां दिनजों खाजाबाय थायो
सापाताथ सप्थायाव खेबसे खाजायो होनजायो मासाव बिदिनो खेब्रैसो खाजायो आरो ना साफादा बिदिनो फोथा से बेसे बुरजा माने साहापादा बुरजाबानो नों खाजा बाय थागोन सप्तायाव खबै खिन्थाम जि सब आबादा खमबा बिदिनो
सप्थायाव खेबसेल बे सापाता बेसे से बुरजा दं बिनि सायावसो खो बियो सोरनारो सोरबा दस बिगा गाहाम फन्दद्र' बिगा गाहाम गायनाय फोनथाम गाहाम खानांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो दुइ बिगा थिन बिगा फोराथ' खेथ सेयां जायो सब्तायाव जेसेबांनो सापातनि हाया बुरजा जायो सेबांनो टफिक‌आ बांसिन जायो आरो साफत जेसे औ बुरजा गायनो हायो ओं है
औ औ जोंनिखै साब आबाद गायनाय गैया नालाय थ' मिथिया माने आङो बेनिखायनो सोंनाय
औ उम बिदि बिदिनो ओ खबर लानांगौ जायो गैया ना गामिथिं ओंखायनो
उनावहाय माने माने बेल गोरान हाफोर बायनानै माने साहापातफोरखौनो गायनांगोन माने एसे दाथ' मोजां नुहुरदों माथो साहाफात गायनायफोरबौ
औ मोजा
बां मुलाम्फा जायो खोमादां ना? साब फाव।
औ। होमबा नोंसोर गामिथिं साफातनि माबानि माइनि अनगा मा मा आरो मावबावो मा मा गायबावो?
जोंखै माइनि अनगाथ' गैया मावनायानो गैया होनजायो माने एसे एनै न'आव जानो आन्था मानसिफोरा इदिनो सबाय बिमा, खांखिलर, जोगोनार, लाव बिदिखौ माने न' न'आव गायना लायो आरो। बिदि माइ गाय बे दुब्लियावथ' माने ए जेबखनो गाया।
औ।
माइल' गायनाय जायो माने बांसिन जोंनिखै। ओं बिदिनो। अ उमफ फाय दायो अबाव दं नोंथाङालाय?
आं नै लामायावसो दं।
अ अ जिरायना दं नामा?
औ बिदिनो जि जिरायनानै दं। नोंलाय?
आङो दुब्लिखे दंफैयो खोथियाहाय फोनायखौ माने सखाफोरा जालाङ ना फो सखा दावथुफोरा एखौहाय माने ने फैदो आङो। बिराद दिस्टाराब आरो द थ' मोसौ बोरमा हगारनाय थायो गाग्लिलाङो मायो। बेफोरखौ नायनो थाफैदों आरो दुब्लियाव।
औ। नोंसोर गामियाव माइआ मोजां जायोबा होमबाथ' माइखौ फानोबो खोमा ना?
औ सोरबा सोरबा बे बुरजा बुरजा गायनायफोरा फानो माने बिदिनो बिस बिस बिघा त्रिस बिघा गाहाम गायो सोरबा सोरबा। माइखौनो ओमफाय दा बेफोरो फानो जोंहाथ' फाननाय जाया माने जोहाना न'आवनो मानसिफोरा एसे बुरजाबो नालाय आरो गायग्रा हायाबो खम बेनिखायनो फाननाय जाया आरो न'आवनो जेन थेन माबायो सोलिजोबो माने। ग्रोब जाहैयो माने। औ
दे होमबा ना दोनथ'नोसै खोमा।
औ दे जागोन दे।
औ दे।
उम।